नोंथां औ।
नो दङ नोंथाङा।
औ आङो जिरायना दङ ओरैनो नोंथां।
औ नोंगौ नामा।
थनो दङ।
औ आंबो जिरायनानै दङ।
औ। नोंथाङा आंनाव कल औ। देबुं
मा ओंख्रि जाखो?
जोंहा ओंख्रिया थास' बिबारजों ब्रयलार बेदरमोन आर ना नोंथां।
अ औ। जों दा होनब्ला एम्फौ लाथानि बागै एसे सावरायदोनि
एम्फौ लाथानि बागैहाय
औ।
बिदिब्ला नोंथाङा बुंदो एम्फौ लाथाखौहाय जोंना बर'फोरा म माबोरै फिसिनानैहाय मारै माबोरै गे गेदेर खालामो आरो माबोरैहाय जायो बेफोरनि सायाव एसे
औ। दे बिदिब्ला नोंथाङा खोनासंदो आं एसेबांबोथ' मिथिया थेवबो आं जाखिनि मोनथिगौ बेखिनिखौ नोंथांनो फोरमायना होनोसै
बहुथाये बिदिब्ला
औ। ओ गिबियावनो एम्फौ लाथाखौहाय
औ।
फिसिनोब्लाथाय दान बानायग्रो नांगौ आरो।
औ।
खोनादोंना नोंथाङा।
औ खोनादों नोंथां
औ बिधानखौ बानायनो होनब्लाथाय बेखौ मा होननानै मा होनो ओम एम्फौ लाथायाया बिदिनो आदार जानानै जायै जायै देरोब्ला गोमोनफैयो आरो बेखौ गोमोन एम्फौ लाथाखौ हमनानै थालिर बिलाइ गोरानाव
औ औ नंगौ
बिमा जाब्ला आदारखौ जानो नागारो आरो बे लाथाय एम फौआहाय
औ बिमा जाबा आदार जानो नागारो आरोना औ नंगौ नंगौ नंगौ
बे समाव एम्फौ लाथाया फिथोब थोबनो मानासाव होयो आरो एबा जायगा नागिरो
औ
ओ बेखौ गोमोनफैनाय होनना बुंनाय जायो आ रो बे समावनो बेखौ थालिर बिलाइ गोरान एबा मोखोना बिलाइ बिफांनि बिलाइ बादियाव फिथोबखौ थोबहोनाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ
साननैसो उनाव ओ खानानै एम्फौखौ जिरख'नानै फिथोबनिफ्राय ओ दिहुननाय जायो आरो
बेखौहाय दिहुननानै एसे बुरजा लायोब्ला फाननोबोथ' हायो नोंथां
औ ओ नोंथाङा एम्फौ लाथाखौ माजों माजों जा जाजायो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा
औ आंबोथ' एम्फौ लाथानि बागैहाय एसेबां मोनथिया आङो जाखिनि मोनथिगौ बेखौनो एसे सुंद'यै फोरमायनो नाजागोन आरोना नोंथां
औ औ
औ बे एम्फौ लाथाखौहाय जोङो बिदिनो गोरान एवफ्रामना एवखां एवनानैबो जाजायो आरो औ एम फ्राय बेखौहाय अनलाजोंबो जाजायो होनना जोङो मोनथिना मोनो
औ
ओमफ्राय इदिनो गोखै सिंग्रिमोखि बुङो आरो जोंनिजा नोंसोरनि ओनसोलाव ओमफ्राय मा बुङो आङो मिथिला बेजोंहाय जाजायो आरो बेखौहाय
नंगौ थारैनो
औ गोरान एवना जानोब्ला बेखौहाय
गिबियावनो सारायखौ एसे गेस एबा ब अरदाबावहाय हाय सङोना जेनेबा गेसावहाय सङो दानि जुगावथ' बांसिनानो गे गेसजोंहाय संनाय जायो आरो ओंख्रि बा ओंखाम, मै बिदिनो फाजा इदिफोरखौहाय औ बिदिनो औ गोरान एवोब्ला बेखौ बिदिनो सारायखौ एसे दुंहोनानैहाय ओ मा होनो बे लाथा एम्फौखोहाय गिबियाव मोजाङै सुस्रना सुस्रोना लानांगोन आरो बेखौहाय सुस्रा लानानै एसे दैखौ स--स--सरदहोनानैहाय ओमफ्राय बेखौ साराय गुदुंआवहाय होनांगौ आरो ओमफ्राय बेनि उनाव बे बे साराय गुदुङाव होनानै बेखौ साराय गुदुङाव होनायखौ बेखौ खांना लानानैहाय एसे बस'नांगौ बेखौहाय बस'नानैहाय औ एवजायो आरो खायफाहा बस'आलासिनोबो एवो जानांगौ
जोंनिजा बांसिनानो बेखौ एम्फौ लाथाखौहाय बस'नानै जानायखौ आङो मोनथिना मोनो आरो नुनो मोनो आरो जेनेबा
औ बिदिनो बेयाव पियास सामब्राम मस्ला मस्लि बिदिनो बिदिबो होनानै जाजायो आरो गोरान एव्लाबो थाव होनानै ओमफ्राय पियासखौ होनांगौ बिनि उनावहाय लाथा एम्फौखौहाय एवनानै मोजां मोजाङै एवना लानांगौ बिदिनो दसे खोबहाबनानै दोननानै बेयाव बेहाय संख्रि लाथा संख्रि हालदैफोरखौ हायहोनांगौ आरो
औ
बेखौहाय संख्रिखौ नांगौ बिबांनि हालदैखौबो नांगौ बिबांनि होना लानांगौ आरोना नोंथां
औ
औ बिदिनो बेवहाय औ गोरानावथ' एसेबां मस्ला मस्लिफोरखौ बाहायनाय जाया बिदिनो फानलु फोरफोरखौहाय एसे एसे होजायो आरो
बिनि उनावहाय बेखौ एसे मोजां मोनखां खामफ्राम खामफ्राम एवनांगौ आरो बिनि उनावनो लाथाखौ जानाय जायो आरो बिदि गोरान एवना जानाय बिनि आदबा जोंना बिदि आरोना नोंथां
अनलाजोंहाय बेखौ मोखि जाजायो आरो बिदिनो बिदिनो आरो दानि आं बुङो फोरमायलांनाय बायदिनो बेखौबो बे लाथाखौबो आ गिबियाव सुस्रा गोरा लानांगौ बिदिनो बिदिनो सुस्रा लाखांनायनि उनाव बेखौबो बिदिनो
बिदि माने अनलाजों संनोब्लाथाय बेखौहाय बिगुर गारनानैबो संजायो होननानै आं मोनथिना मोनो आरो
जोंनि ओनसोलावहाय बिदि संनानैबो जानायखौ जों नुनो मोनो आङोथ' लाथाखौ एसेबां जानो जानाय जानाय जाया बेनिखायनो मोनथिया आरोना नोंथां एसेबां औ आं मोनथिनायखौनि गथेबो फोरमायना होनोसै आरो नोंथांनो बिदिनो ओ लाथाखौ ओ अन गुन्दै नांगौ बेयावहाय अन गुन्दैखौ देनानै लानांगौ औ। बिदिनो जों अन गुन्दैखौथ' माबोरैहाय देनाय जायो बेखौ खायो बांसिनानो सावरायबाय थाखायो हायो बेखौहाय नंगौ ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ बेखौहाय देना लानांगौ बिनि उनावहाय बेखौ बिगुर गारनानै माने बिगुर गारनानै बिगुर गाननानै जानोब्लाथाय बेखौ एसे दै गुदुङावहाय साफा सुना लानानै रुनांगौ आरो ला खौहाय बे एम्फौ लाथाखौहाय औ बि बिदिनो बेखौ बिगुरखौ एसे रुनानै जिरना लानांगौ। बेखौबो जिरना लानायनि उनावहाय बस' बस'आबाबो जायो आरो बेखौहाय।
बिदिनो बेखौबो बेनि उनावहाय एसे थाव होनानै पियास होनानैहाय एवना लानांगौ आरो। बेखौहाय एवखांना दोनाब्लाबो जा जायो बिदिनो बेवहाय एवनाया जायोब्लाथाय एवफ्रामखांनाया जायोब्ला बेवहाय दै होनांगौ आरो। बिदिनो नांगौ बिबांनि
बेखौहाय मोखि जानोब्लाथाय बेवहाय थाइगिर बा मैथा गोखै बा बिदिनो संग्रि मोखिफोरखौ होनानै जाजायो आरो। बा थाइगिर बा खोरदैफोरखौहाय। होनानै जाजायो आरोना नोंथां।
औ बिदिनो बि बेवहाय मस्ला मस्लि सामब्रामफोरखौ होजायो। देना लानानै लाखानांगौ फार्स्टआवनो बिदिनो होनांगौ गोदोङोब्लाथाय बिनि उनावहाय बेयाव जोङो मा होनो बेखौ उन गुन्दै खौहाय बा अनला औ सङोब्लासो अनला ओंख्रि जायो नालाय औ मा होनो बे अन गुन्दैखौ हायदेना लानायखौ खौहाय होनांगौ आरो। बे दै गोदौनायावहाय बाल एम्फौ लाथाजों ओंख्रि संनायावहाय ओ बिदिनो थाइगिरखौ होना होनांगौ थाइगिरबा दा मैथाखौहाय हब्ला अब्लाना बेयो गोखै जायो आरो बेखौहाय अब्लाना लाथा जों अनलाजों ओ मोखि ओंख्रि होनना बुंनाय जायो आरोना। नोंथाङा बे एम्फौ लाथाखौहाय जानानै मोजां मोनो नामा?
मोजां मोनो नोंथां।
नोंथाङा बेखौ मा माजोंहाय जानानै मोजां मोनो।
आं बे एम्फौ लाथाखौहाय बांसिन एवनानै जानो मोजां मोनो आरो। अनला खारैजोंबो मोजां मोनो।
औ बेखौ अब्ला अनला खारैजोंबो जाजायो होमब्ला?
औ जाजायो।
औ बिदिनो अह बांसिनानो जोंनि बर'फोरानो बि बेखौ लाथाखौ फिसिनाय जायो होननानै जों मिथिनो मोनो आरो ना
औ औ औ
गोदो गोदायनि बर' आबै बा आबै मादै आइ मैगंमोना बेखौहाय फिसिनानै जिउ खुंबोदों होननानै जोङो मोनथिना मोनो आरोना नोंथां।
औ।
औ दा जोंनाथ' समाबो जाबाय जोङो सावरायनायखौहाय बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना अब्ला नों
औ दे बिदिब्ला औ।